हेलौ नों
हा
औ नोंथां खोनादों दे। नोंथाङा फ्रि दंना? औ औ खोनादों नोंथां
औ
बिदिब्ला नोंथांजों आङो बैसागु आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावराय जागोन ना
औ जा सावरायनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नों नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हायो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां बैसागुआ मोनथाम रोखोमनि नङा होनबा रंजालि बैसागु बैसागु मागो बैसागु ओमफ्राय खाथि बैसागु मोनथाम रोखोमनि बैसागुखौ जोंनि ओनसोलाव फालियो गिबि बैसागुआनो जाबाय रजालि बैसागु बेखौ जोरैनो गाजा गोम जायै फालियो सैथो दाननि जोबथा खालाराव मोसौ थुखैनाय नुनो मोन मोनो बा दिगिलिथि बिलाय मोखोना बिलाय ओ खाथ्रि हालदि लाव थुलुंसि बायदिसिना सारनानै बायदिसिनाजों बुनानै मोसौनि मोदोमाव बायदिसिना गाब फुननानै गोसोम गुफुर गाब फुननानै मोसौखौ थुखैनाय नुनो मोनो दैमा बिलोफ्राव लांनानै मोसौनि गङआव थाव फुननानै मोसौफोरखौ थुखैनाय नुनो मोनो बेनि उनाव बैसागोनि से खालार खालि गिबि बैसागो सानाव दुइसिना देरसिनफोरखौ खुलुमनानै मान लायो। दुइसिना देरसिनफोरनो आर'नाइ मान बावो देरसिनफोरा बोरसासे म होयो बेबायदिनो बेनि उनाव गाजा गोमजायै मो सायो ज' ज'यै बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला बयबो गामियाव मागि हैैयो आरोबाव मागो बैसागोआव गुबैयै जानाय लोंनायनि थाखाय मिथिजाथाव मागो दान मागो दाननि से खालारनि सानसे सिगां फुस दान्नि जोबथा खालार खालि बेलागुर सावनाय जायो बेवहाय ओ ह फुङावनो सोरां सोरां सानो खारियावनो खोमसि खोमसियावनो सिखारनानै बेलागुर सावो आरो बेलागुरनि अरखौ सायनाय नुनो मोनो बेनि उननियावफ्रायनो मागो दाननि से खालार खालि फिथा सौराय जानाय नुनो मोनो लोगोसे फुस दाननि जोबथा खालार एबा मागो दाननि से खालारनि सानसे सिगाङाव फिथा सौर देनायनि बायदिसिना लाहार फाहार खालामनाय नुनो मोनो एन्थाब फिथा सिथाव आरो बायदि रोखोमनि फिथा नालें- खर लारु सिबिंनि लारु बायदिसिना लारु बानायनाय नुनो मोनो आरो नाथाय ओ मागोआव जोंना उम फिथा लावदुम बानायनाय नुनो मोना ओ मोसौनि
मो मोदोमाव दुमालु जायो होनना फोथायनाय दङ बेनिखायनो ओ मागोआव फिथा लावदुम बानायनाय नुनो मोना बेजों लोगोसे से मागोआव अमा बोरमा दाउ बायदिसिना रोखनि बेर एबा खाज जानाय नुनोमोनो ओ बायदिसिना लावखार ओंखाम जालायनाय नुनो मोनो बे लागुर सावनाय थिलियाव आरोबाव ओ जानाय लोंनायखौनो बांसिन नुनो मोनो। नोंथांनि ओनसोलाव माबादि फालियो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोल ओनसोलावबो नोंथाङा जेरै बैसागुखौ फालिनायखौ फोरमायदों। बेबायदियैनो जोंनि ओनसोलावबो फालिनायखौ जोङो नुबोगासिनो दं आरो। ओ नाथाय जेरै गोदो जोङो बैसागुखौ खोना दोंमोन से दान फालियोमोन होननानै नाथाय दानि समाव बय बेहाबो समनि आंखाल नालाय बेनिखायनो जोङो बैसागुखौ स्नि सान फालिनायखौ नुयो आरो नोंथां ओ बेनिनो जोङो बैसागुखौ बायदि मुं होनानैबो फालियो जेरै मोसौनि बैसो बैसागु मानसिनि बैसागु बेबायदिनो बायदि बायदि मुं दङ आरो ओ बेनि उनाव औ जेब्ला जोङो बे ओ मोसौनि बैसागुखौ फालिगोन बेनि सानसे सिगांनो जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जेरै हालदै, लाव, फान्थाव दिग्लि लिथि थाराय ओ बिब्दिखौ जोङो बुथुमग्रोनानै दोन फैखायो आरो बेनि उनाव औ जेब्ला मोसौनि बैसागु फैयो अब्ला जोङो बै सानखालि फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथिलाव खांनानै जोंओ मोसौनि मोदोमोउ फोथा फोन्नो थाखाय सारायनि जा हांगार बैखौ जोङो थालिर फस्लायाव दिहन्ना लानानै थाव गुबैजों गलायनानै बिसोरनि मोदोमाव फोथा फोनना होनाय जायो आरो
नंगौनो
बैसानखालि जोङो मोसौखौल' नङा जोङो न'खराव थानाय जिब जुनार जेरै बोरमा अमा बायदिखौबो जोङो फोथा फोनना होयो आरो बिसोरखौबो थुखैनाय जायो आरो जोङो औ फोथा फोनखांनायनि उनाव ओ बिसोरखौ फोथाराव लांनायनि सिगांनो जोङो फुख्रिनि दै बा दैमानि दैजों बिसोरखौ थुखैग्रोनाय जायो आरो
नांगौ
औ जेब्ला बिसोरखौ फोथाराव लाङो अब्ला जोङो हानानै लाखानाय बै लाव, फान्थाव, दिग्लि लिथि बायदिजों जोङो बिसोरनि मोदोमाव सारनानै बा ला बुनानै जोङो खुगा मेथाइ रोजाबनानै बिसोरखौ फोथाराव उदाङै हेगारनानै दोनहैनाय जायो आरो
नंगौ नोंथां
खालि जोङो सेजौ दाइनथागोखागो खै मैगं बायदिखौ बुथुमना जानायखौबो दासिमबो नुयो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां लोगोसे मोनाबिलियाव मोसौनो गोदान फागा एबा गोदान दिरुंखौ बावनानै गानहोनाय नुनै मो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
जोङो फागा बाउखांनायनि उनाव बिसोरनि मोदोमाव आरो गंआव थाव गुबैबो फोननायखौ नुयो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
बेनि उनाव जेब्ला नैथि सान मानसिनि बैसागु फैयो बै सानखालिबो जोङो फुङावनो सिखारनानै दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनायनि उनाव जोङो नखर'नि गेदेर गोलाव बिमा- बिफा, आबै -आबौ बा आदा -बाजै मोननिफ्राय जोङो बोर लानाय जायो आरो बेनि उनाव बिसोरखो जोङो मानबो होयो जोङो बै सानखालि न'खरनिल' नङा गामिनि गिदिर गोलाव हाफोरनिफ्रायबो जों बोर लायो आरो मानबो होनायखौ जोङो नुबोदों आरो बेनि उनाव जेब्ला थामथि सान फैयो अब्ला बै सानखालि जोङो गासैबो गामिनि आबै -आब, ' बोराय- बुरै ओ सेंग्रा - सिख्ला, गथ'- गथाय बयबो ज' लोगो गो नांनानै जोङो बैसागु रंजानो ओंखारबोयो आरो अ बेयावहाय जोङो आइजोफोरा गोमो दखना बिदन गोज्जा ब्लाउस आरो आर'नाइ फालि खानायाव बिबार लायो आरो बेनि उनाव हौवाफोरा बो गामसा आरो आर'नाइ बायदि बेबायदि गाननानै जों बयबो बो रंजानो ओंखार
नंगो नोंथां नोंथाङा खोनादों ना खोनादोंना नोंथाङा हेल' नोंथांनि बुंनायखौ आं खोनानो मोनाखै नोंथाङा खोनादोंना